हेलौ औ नोंथां मा खालामगासिनो नोंथां?
नै नोंथां दङ नै जिरायनानै दं नोंथां ओ ओ ओ बोथोराथ' दोनै अ सान्दुं गैया बार बारदों मोजां नोंथां
दोमोलो दोमैलु आरो ना?
नोंऔ
औ मोजांथिंखौ बिदिनो नायो दोमैलु एसे बार सोरो सोरो सिरायनानै बारसो जागासिनो आं।
औ मोजांथां मोजां
औ दे होमबा जोङो दायो एसे बर'। फोरा जे ओ माने बायदिसिना एम्फु एनला फोरबो जायोना। औ बै बेफोरखौनो एसे सावरायलायनो से जिनो मा मा एम्फौ एनलाफोरखौ जायो। माबोयदि बहा बहा मोनो माबायदि ओ बिखौ दिहुरो हमो बेफोरनि बागैनो एसे सावरायनोसै औ दे होमबा नोंथाङा एसे।
जागायग्रो नोंगौ एम्फौ एनला होनोबा जोङो मेर्ला जायो नोंथां जेरै जों बुरबुलिया जायो खुसेंग्रा जायो गुनजेत जायो। गुमा जायो। ना मो नोंथां आरो बायदि बायदि जायो आरो। जों दा जेखौ उन्दैनि फ्राय जों जाबोबाय थादों नुबाय थादों बांसिन जेरै खुसेेंग्रा खुसेेंग्रा गुमा नङा होमबा नोंथां बेफोरो गुन्जेद नङा होमबा नोंथां बेफोरबो जों मेरला मोनबोदों नुबोदों आरो मा होनो बेयो बुरबुलिया बेफोर जानायखौ जों नुबोदों दा जों जुदि फारि रायलाय ओ माबाखौ आं गुनजेतनि बारै बुंग्रोनोसै नोंथां
नंगौ औ दे
बेखौ जोङो माबायाव बांसिन बिफाङाव मोनो नालाय बेखौ दानख'नानै जों जायो नालाय जेरैहाय जों बिफांखौ होननानै बुङोबा माबानायखौ मोनो जों सजना बिफां सजना बिफां सजना बिफाङा जेला बैसो जायो एसे एखमबा बेयाव खिसिलानाय बायदि ओंखारबोयो नोंथां ना होनबा औ औ होनबा जों बेयाव मोनथिनो मोनो अ बेयावहाय गुनजेत दङ बिनि थाखायनो जों बे गुनजेतखौहाय बन सिननाय बायदि सिनखानानै बिफांखौनो मालाबा दानखाथारो माब्लाबा बिफांखौ दानखाया ओरैनो एकदम खावसे खावसे दानखानानै सिखाजों दानखानानै जों बर'नो नोंथां मासे मासे बेबायदि औ आरो जों बेखौहाय जों गामबारि फिफाङावबो मोननो हायो नोंथां
नो नंगौ
गाम्बार बिफांनिखौथ' बै दानखानानै दोननायखौ मोनो आरो माने बे बिफां थांबाय थानायाव जों मोना माने दानखाना दोननायाव हाय
औ माने बिफाङा एसे मुजियोब्ला बेयाव था जायो आरोना नोंथां
औ बि समाव जों मोननो हायो आरो ओमफ्राय आरो औवायावबो मोनो नोथां एखो औवायावबो मोनो औ ओमफ्राय जोङो बांसिन जों गामजों बांसिन जे गाम्बारिजों माने सजनाजोंखौ मोननानै जानाय जायो आरो नोंथां आरो बेखौ जोङो खिगारा गोथां जानाय समावहाय बे बुस्थवा सा फायै था यो नालाय बुस्थुआ ओमफाय जों बेखौ डाइरेक्टलि एवनानै जायो लोङो ओ माबा लोंनायाव बाहायो ओंखामजों बाहायो गाव गोजा जायो माने मिलौनायानो आलदा नालाय नोंथां औ औ औ औ दा ओमफ्राय आरो जों जुदि खुसेंग्रानि बादै बुङोबा जेंग्राखौ जोङो मोननै मोनथाम रोखोमजों जों हमो नोंथां।
नंगौ।
सिंग्राखौ जों जावो। जावनानैबो मोनो। दै लुनानैबो जों मोनो नोंथां। आरो नै दा बे दैज्लां बोथोरावहाय। जोंहा माबाजोंबो जों मोनो मा होनो मोनलाय नोंथां। दैबाना जानानै बेथ' गुदुङाव दै हाबजोबसि गोनना नोंथां बे दाउ औ बे ओंखारबोसिगोन ओमफ्राय दै लोबनायनिफ्राय दै लोबनाय जायगायावहाय फांसे फांनै बिफां थायो नङा होमबा नोंथां। बा दालायसा माने बे गोजौसिन जायो नालाय। बेवहाय लाइन लाइन लाइन लाइन लाइन थायो नोंथां।
बानानै थायो आरोना नोंथां।
हमनानैथ' लाना फैनांगौ
औ औ।
बेबायदि आरो जों बे गुमा होनना बुङोबा
औ।
बे गुमाखौ जोङो हाग्रा दानबाथाय मोननो हायो नोंथां। हाग्राफोर दानोना हाग्राबो नाथाय बिराद गुमा बिरस'नो बे समावहाय जों माने हमनानै मोननो हायो आरो गुमाया मेरला रोखोमनि गुमा दं गुमा नारेंनो बायदिसिना गुमा गुमा नारेंखौ गासिबो जाजोब नोंथां सोरबा इलार्जि जायो। सोरबाया बायदिसिना माबा माबि जायो। दा नोंथां नोंथाङा दे नोंथांनिखौ बुंनायलाय जेनेबा खुसिंग्राफोरनि सायावहाय नोंथाङा
औ औ औ नोंथां बेबायदिनो ओ जोङो माने गुनजिर होनोबा एम्फौ होनोब्ला जों ओ गुनजेदखौ माने आंबो मोजां मोनो बिराद। जानो थावसिन मोनो आरो ओ गुन्जित एम्फौआ जोंहा माने बयनिख्रुइबो थावसिन होनोबा जों बै औवा औवा बिजौआव मोननाय औवा गोरलै बिजौआव मोननाया माने ओरैबायदि गोथाव माने बिनि गोथावखौ बोंनानै माने फोरमायजोबनो हाया माने। ओं औ आलादा बेदराबो हाया माने अमा बेदराबो हाया ओरैबायदि गोथाव जायो ओमफ्राय जोङो बै फिफांफोराव मोननाया एसे आलदा जायो आरो बेनि गो थावआ थावनाया औ। जेरै जोङो ओ गय बिफांफोरावबो जों मोननो हायो मालाबा जोङो गय बिफांफोरा हारसिंनो थैनानै जदि एसे सेवनानै थायोबा मालाबा आरो बियो दानफायनानै दोननाय एसे सेव हां जादोंबा सिंनि बे गयाथ' बिबु थायो नालाय बियाव थायो आरो। हाबनानै ओमफ्राय जेब्ला बेखौ दान थाव अब्ला मोनो। ओमफ्राय लोगोसे जोङो बिदिनो बायदिस सिना ओ माखासे ओइ साव बिफां फोरावबो गोबां जायो जि साव बिफां होनोना बेयावहा माने दाननानै दोननायाव एसे सेवोब्ला बिफ फाङा नो बेयाव मोनो आरो।
औ औ नोंथां औ।
माने बिराद मोजां मोनो आरो जानो। ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो आरो ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि जोङो दाथ' दैज्लाङाव जोङो ओ गुसिंग्रायाथ' देरबाय दायो।
औ औ नोंथां औ औ।
ओ आथिखालाव जोङो ओरैनो लाइट लागायना दोनोबा जों बै लाइटआवबो बिरबोनानै फैनायखौ जोङो हमनानै मोनो आरो बिनिफ्रायबो औ ओमफाय जोङो आरो फाख्रि बिफाङाव जोङो माबा बै बुरबेया बुरबियाना मा होनो औ बेखौबो जोङो फाख्रि बिफाङाव मोनसिगोन आरो दायो फाख्रि बिफाङा जोङो फिसिब्ला माने बेबो मोनसे एसे बाथोने देनानै जानो बा बेखौ गोरान फ्राय एवनानै जानो
नंगौ
मोजां आरोना बेफोर नोंथां माने जोंनि गेजेराव गोबां एम्फौ एनला दङ आरो माने जा जाग्रा बिदिनो लोगोसे जे आरो एम्फौ होनोब्ला जोङो ला लाथा एम्फौ लाथा एम्फौखौ एम्फौखौबोथ' जोङो फिसिबाय आरो बेखौथ' फिसिनानै मोननाय जाबायल' बियो जोङो न'आवनो बियो मोननै मोननै बे खामानियाव जाबाय जेरै नाथाय लाथा एम्फौआ बिनि फि ओमबाबो जोंहा खामानि आ जाबाय ओ गोबां
नंगौ नोंथां
फाननानै रां मोनो बा गोबां बिसिननि जायो बेयो फिथोबा लोगोसे आथिखालावथ' लाथा एम्फौआबो आरो गोबां दाम जाबाय जेरै फुवायावनो फवासेयावनो एक्स' देरस' माने मोननो थांला बयबो बयबो फिसिनो हाला माने नफा ननैयाल' फिसियोसै ओम बेबाय
औ नोंगौ औ दा एम्फौ एनला होनबाथ' जोंहा मेरला दं नोंथां जानाय बर'फोरा जानाय नङा होमबा जोङो बै माबाखौबो जायो। गांजिमा फोराबोथ' मोनसे एम्फौ टाइपाव थाङो‌।
नंगौ औ नंगौ नोंथां औ गांजेनायाबथ' एम्फौआनो जों ओमफ्राय लोगोसे आरो सिंखावरि
सिंखावरि आरो सिंखावरिखौ जों ओरैबायदि हमो नोंथां। ना गुरनानै लाबोगोन ना गुरनाय ना गुरनाय समाव जुदि मोनोबाथाय माने ओरैबायदि मोनसे जोंनि जायगायाव फोथायो जेनबा बुङो आरो ओरैनो फोथायनायाथ' नङा माने ओरैनो बुङो। माने बे गां गावरिमाखौ जों मोनखांबा बेखौ बिरलां होफिननाङा बे मोनसे आरो बिरलांबाथाय मेगन खाना जायो होननानै ओरैनो बुङो आरो
नंगौ नंगौ नोंथां औ जोंनियावबो बिदि बुंनाय दङ औ।
बे मोनग्रो मोना जों बेखौ मा फोनांगौ खर'खौ बस'यो नोंथां।
औ माने बे औ बे बाथ्रा बुंनाया माने जोंनि बर' समाजावनो बयनावबो दङ खोमा ना नों
औ जागोनदां नोंथां जुदि नोंसिनावबो दंबा आं सानबा हमनानै हासिगोन जेनेबा दङ बे बर' ओरैनो बुंनाय आरो औ औ औ आरो जों गुमाबो हमो नों थांबाय दोल बारियाव
औ।
बे दोल बारियावहाय गुमाबो जों हमो आरो बेफोरखौबो जों जाफैयो औ औ। दा बेनो बेफोरखौनो जों जायो आरो
औ गुमायाबोथ' औ नोंथां गुमायाबोथ' मोननै मोनथाम जादनि दङना औ।
दोलबारियाव थाग्राया आलदा आरो नों हाग्रा एवबाथाय जों मोननै मोनथाम गुमा रोखोम
औ बै गिदिर गिदिर जाद मोनसे मोनोना हाग्रायाव गोथां गोथां औ मा मा होनोमोनथाय बेखौ नोंथां औ औ औ गोमा गोथावखौथ' आरो बिनि गोथावखौथ' बुंनां
औ दा नामानो गावनो हारसिं माने
गोथावखाना औ नामानो गुमा गोथावखा जाहैबाय नालाय औ
गोथावानो माने मिलौदो जोबनाय आरो बुस्थुआ बेखौ ट्राइबेलफोरानो बांसिन जाजोबो
नंगौ माने जों एकदम बिराद माने थावनाय थावनाय बुस्थुखौ माने नायगिरनानै लानो रोंदों आरो ना
ओम नंगौ नोंथां नंगौ नोंगौ
ओम थावनायजों लोगोसे जोंनाव माबा मोनसेथ' बिनिफ्राय जों ओ जेनेबा मा मुलाम्फा खौ मोननो हायो
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नोंथां
ए ओ एम्फौ एनला बा जिब जुनारफोरनियावथ' माने एसेबाबो माबा मोनसे माने मुलाम्फा गोनां थाफा थायो माने मुवा बेफोरबो जानानैनो जोंहा माने देहा आं सानो आरोना देहायावबो एसे से मुलाम्फा जायो नामा जोंनि
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ आरो एम्फौ होनला होमबा मोनसे बै एम्फौ बायदि फिथोब थैग्रा दंलै नोंथां आं नामखौ बावबाय हो बैग्रि बिफांनो माबा माबि बिफाङाव बियो बै जोङो जेरै एम्फौलाथाया
औ बेबायदि नंगौ नंगौ नंगौ
फिथोब होयो फिथोब होयो बेबो माने आं नामखौ बावबाय
मुगा मुगा ना मा मोनसे होनोलोय नोंथां बेखौ औ जोंनिथिं जोंनिथिं मुगा एम्फौ होननानै बुङो औ गाव गाव हारसिंनो जालाबायो आरोना बिफां
औ औ औ औ बिफाङाव फैनानै हारसिंनो गाव सिथाबनानै थायो जों बेखौहाय उनावहाय नुबाथाय खुबैख्लायनानै लाना फैनानै जाफैयो आरो नोंथां बेखौबो ब्राउन खालारथार औ गोमो जायो ओमफ्राय एसे बिदि टाइपआवनो थाङो माने ब्राउन टाइप बेफोरबायदि बेबायदियैनो मारैबा औ बे बुस्थुआ नोंथां औ औ माने नामखोनो बावबाय आं नोंथां बि नङाबाथ' गोस गोसोआव फैदों जायो जोंबो गोद दो माबादोंमोन खिन्थु दा नाम सो बावना थादों नोंथां।
औ माने मा होनो नोंथाङा ओ आथिखालाव गैलाना मोननो थांला बारा बिफोरखौ बिनिखायनो माने बावगार लांनो हमदोंसै। ना मुं मुं फोरखौबो फाय ओ बैफोरनि म हरफोर
ओ ओ औ औ दे बि दिब्ला नोंथां ना!
औ दे नोंथां दे औ दे।